हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा बे मोनाबिलि समाव माबाफोर हाबा मावदों नामा नोंथां।
आंथ' जेबो हाबा मावथ'वाखै नोंथां दा ओरैनो जिरायनानै दंथयो नै
अ-अ नोंथां नोंथाङा ओंखामफोर मोनानि जानाय आदारफोरखौ जाखांबाय नामा नोंथां
मानि जानाय आदारखौथ' जाथ'वाखैमोन नोंथां।
अ नोंथां नोंथांनि खबरफ्रालाय दासान्दि माबोरै सोलिगासिनो दं नोंथां
दासान्दिथ' बिदिनो मोजाङै सोलिगासिनो दंथयो' नोंथां।
अ ए नोंथाङाथ' दाथ' दा मोनानि समावथ' जेबो हाबाफोर मावथ'वा जानो हागौना नोंथां।
औ मावा मावनायालाय जेबो नोंथां
अ माने आं नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां ओ आयदाया जाबाय ओ जेनेबा दाथ' गरम बोथोर नालाय ओ गरमजों गरमजों माने गरमजों जानाय खहाफोरखौ नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां औ माने गरम जोंहा मा-मा खहा जायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
गरमजोंथ' जोंहा खहाया गोबां जायो नोंथां बफोर जाहैबाय दा जेरै सहैबाय ना दाथ' दैज्लां बोथोर बयबो आबाद मावो दु-फोथार फोथाराव मानि आबाद मावनायाव ओरैबायदि जाहायो माइ गायनांगौ खोथिया फुनाय बोथोर नालाय बेयाव माने माइ गायग्रा खोथिया फुग्राफ्रा जोबोद खस्थ' मोनो नोंथां सान्दुंखौ सहायनो हायो नोंथां बिनि जाहोना मानसिफ्रा सोरबा सोरबा बिदिनो बेमारबो जानो हमो नोंथां बिफोरावनो लोमजानाय साजानाय जायो नोंथां गासिबो मानसिफ्रानो आरो बिदिनो आरो गरमावबो जिब जुनार दाउमा दाउसाफ्राबो थानोबो जायगा गैया जायो उसु गुथु जायो नोंथां
औ नोंथां
दा बे बांद्राय गरम जानायनि थाखायनो मा होनो बांद्राय माने गरम जानानै दै दुंखावनानै ना फिसिनाय सोरनिबा फुख्रिनि ना फिसिनाय आरो अबेबा दैमानि ना थानाय बेफोर मानि थाखाय थैलागासिनों आरो बेफोरखौ दासान्दि नुनो मोनगासिनो आं नोंथां। जोंनि बे गामि ओनसोलाव। नोंथाङाबो बे नि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो हादों आंनि सिगाङाव। नोंथां खोनायासै माथो? हेल' नोंथां। हेल' नोंथां बोरैजाखो? टावार नाङासै नामा नोंथां?